खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
खबरा मारै?
खबराथ नोंथां नै दासान्दि मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो दं।
ए ओइ नोंथांनाव आं मोनसे खोथासो सोंनो फन खालामदोंमोन।
औ औ नोंथां सोंनो हागोन ओमफ्राय नोंथां ना खबरा बोरै?
आंनाथ खबरा दासान्द दि इसेबां गाज्रिबो नङा मोजांबो नङा नोंथां मोजां नङिनि जाहोना जाबाय सान्दुंनि थाखायनो माने दा थानो थाखाय सुखुवा खाराव माराव जोबोद जादों नोंथां बिनि बेनि थाखायनो आं माने गावखौनो मोजां मोनाखै देहाया।
औ माने गरम गरम गरम मोनबाय दं आरोना नोंथां। ओमफ्राय नोंथांना कलेजआ दा बन्द जाथदों ना सोलिबाय दं?
अ नोंथां दाथ' बांसिनानो सामार भेकेसननि थाखाय बन्द' मोनजोबदों सामार भेकेसन जाजोबदोंना। थारमाने गरमा ओरैबायदि गरम दुंगासिनो थारमाने फांसे गोरलै बिफां दा गायोब्ला दसेनो रानजोबगोन बेबायदि जाना दंगासिनो दा बोथोरा नोंथां ओंखायनो दा गरमजों आरो क्लास लाथावा माथावा जायोना कलेज फरायनायफोरावबो माने दिगदार जायो फोरोंनोबो मानो गरमजों आरो थांलाय फैलाय खालामनो सान्दुं खामबाय थाबाबो देहाफोरा गाज्रि जायोना। ओंखायनो दा माने मास मोनसे बन्द मोनथदों नोंथां। आं माने नोंथांजों दिनै कल खालामनो नागिरनाया माबा मोनसे टपिक लानानै मोनसे बुस्थु सोंनोसो कल खालामदों नोंथांनाव।
औ सोंनो हागोन दे नोंथां आंबो दा ओरैनो फ्रियावसो दंखायो।
दाथ' जेनेबा जों गोबां रोखोमनि बिबार नुनो मोनो हाग्रानियानो जा न'नियनो जा बायदि बायदि समायना समायना बिबार नुनो मोनो आरो बिबारखौ गासिबो। नायनानै बा नुनानै मोजां मोनो समायनानि थाख आरो बिबाराथ' गोबां रोखोमनि गोथाव गोथावबो मोदोमफ्रु मोदोमो बिबारजोंथ' बायदि रोख खोमनि मुवा बेसाद आगजु आग्लाबो बा बिदिनो मुवा बेसादबो बानायोना नोंथां।
औ औ बानायनायाथ' बानायो नोंथां।
फोरनि बागै एसे खिन्थाहरदो दे मा मा रोखोमनि बिबार मोननो हायो आरो माबायदि बिबारा माबायदि बिनि बागै एसे खिथाहरदो दे आंनो।
अ होमबा नोंथाङा खोनासंलांदों आरो ना बिबार होनोबाथ' गिबियावनो सान बिबार दं सान बिबारा सान बिबारजों उम सान बिबारजों लोगोसे बिदिनो जबा जबा बि आरो गलाब बिबार आरो आं नोंथां बिबारफोरनि बागै बारा मोनथिनायाथ' मोनथिया होमबाबो आं जि मिथियो बेखौनो खोन्थागोन आरोना नोंथां
औ खिथा दे नोंथां मा मिथिगौ माने नोंनि नुबोनाय एबा मिथिनायाव मा मा बिनि बागै एसे खिथादो
ओ आं मिथिनायावथ' उम सान बिबार, माने सान बिबार आरो जबा आरो माबा रिंफुल ना मा होनो नोंथां? बे हा सिंनिफ्राय ओंखारोना। बोसोरसेयाव खेबसे ओंखारोना यो बेखौ मिथियो आरो गलाब बिबारफोर ओ पदमफुल बेफोरदिखौ मोनथियो आरोना नोंथां। ओमफाय नै बिबारनिफ्राय माबा उम मा होनो? आं खोनानाय बायदियावथ' नोंथां माबा इसान बिबारनिफ्राय थावबो गर हननाय जायो होननाय खोनानो मोन्दों आरोना नोंथां आं नुनाया नुवाखै। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
आं माने सानबिबारनिफ्रायसो थावबो बरननाय होननानै मिथिनाय मोनो आरोना।
औ।
ओ नोंथाङा नोंथाङा माबा मोनसे लिरगासिनो दं नामा माने
औ नोंथां आं माने बिबारनि बागै एसे टपिक लिरदों। ओंखायनो माने नोंथांनावबो जा मिथियो बिनि बागै एसे सोंनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां। मानो होनोब्ला लोगो फोरनावबो सोंलायलायबासो एसे गियानफोर मानि माबा मोनो नालाय।
औ औ नोंथां।
उम। ओंखायनो माने नोंथांनाव माबादोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ। ओमफाय नै जाय माबा नोंथां
औ।
थ' माने बिबारफोरावथ' आं बारा बाराथ' एक्सप्लइेन खालाम नाया नायनायावथ' बिबारफोरा जोबोद समायना समायना आरोना नोंथां।
औ।
नों नोंथां नोंथाङा मा होनो बिजाब बाव मा मा लिरखो जेनेबा माने बिबारफोरनि बागै बेखौ एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा माने आंबो होमबाना होनबासो एसे माबा हामनो हागोन ना नोंथां एसे बुजिनानै आं
हायो नोंथां खिथानो र' होनोमबा नोंथांनो आं मिथिनायफोरखौ दाथ' बिबार होनोब्ला बांसिनानो हाग्रानि बिबारबो थायो न'निबो बिबार थायो होनोमबाबो माने न'आवहाय गोबां रोखोमनि समायना समायना बिबार बांसिन गायसै मानसिफोरा माने न'आव गायनाय बिबारफोराबो जोबोरैनो नायनो मोजां आरो हाग्रानि बिबारफोराबो हाजो हाला बाय याव बिदिनो बारलाबायायनानै थानाय बिबारफोराबो नायनो मोजां जायो। न'नि बिबार होननानै बुङोब्लाथ' दा जों मिथियो बिदिनो गलाब बिबार ओमफ्राय सानफ्लावार बिबार जायखौ बुङो बर'आ सान बिबार, जासमिन होननाय बिबार दंनो जुनिया होननाय दंनो अर्किद दं दङ' बिदिनो गोबां रोखोमनि बिबार दं जेरै दालिया दङ' आरो बिदिनो माने दाफ'दिल, बायदि माने लिलि, देजि, बायदि आरो मेरिगल बिदिनो नारजि बिबार गोबां बिबार दंना नोंथां? आरो बिबारा बिबार बारग्राल' बिबार थाया खायसे माने बिबार बारनायजों लोगोसे जोबोरैनो गोथाव मोदोमो आरोना नोंथां। बिदिनो जेरै गन्दराज बिबारखौनो होन आरो गलाफ बिबारखौनो होन आरो बिदि नो गुबुन गुबुन बिबार दंबावो जाय जोबोरैनो स गोथाव मोदोमफ्रु मोदोमनानै माने जोंनि गोसोआव गोजोननाय लाबोहोनो हालाय लायो आरो नोंथां। बिबार गायनाया माने जों न'खौ समायनो था खाय बांसिनानो बिबारखौ गायो खिन्थु आंनि मथे समायनायजों लोगोसे माने जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावाखौबो साखोन सिखोन बा समायना नुहोनायाव साखोन सिखोन लाखि नाय आरो माने गाज्रि नोसोरनि नोजोरनिफ्रायबो माने सा साबस्रांनायाव मदद खालामोबा आरोना नोंथां आरो बिबार जा न'खराव बिबार थायो बे न'खरखौ जोबोरैनो नायनो मोजां नुयो बे न'खराव माने फुरा साखोन सि सिखोन थायो आरो जा बिबारखौ माने गासिबो गायनांगौआ मोजां जाथारगोन आरोना गायोब्ला मानो होनोब्ला बिबारजोंसो जों न'फोरखौ समायना नुयो नालाय आरो जों हायाव बारग्रा बिबारजों लोगोसे आरो दै याव बाग्राफोर बिबार थायो जेरै लटास होनो। बिदिनो थब्ल' बिबार बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबार जाय दैयावबो बारो मेथ'खा बिबार बिदिनो गुबुन गुबुन बिबार दं जाय दैयावबो बारो लोगोसे हायावल' नङा मानेगासिबो जायगा जेरै दंफां बिबारबो थायो खायसे बिदिनो दंफांफोराव बिदिनो मालायनि सायावहाय सोनारनानै थांग्रा बिबारफोर दं जेरै कफ' बिबार बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबारफोर थायोना नोंथां आ रो बांसिन बिबारानो माने समजों लोगोसे माने बोथोर लायै बोथोर बारग्राबो बिबार दं आरो बि दिनो बार' मास जाग्रा बिबारबो दं आरो खायसेथ' माने बिफां गिदिर गिदिर जोबोरै नायनो मो जां नुग्रा आवजार फिफां होनोना बेनाबो माने बोसोराव बबेबा सुब नो गोलोम बोथोर समफोराव बारो जोबोद नायनो मोजां नुयो बिनि बिबारखौबो बिदिनो बिनि बि बारनि गाबा फान्थाव कालारहां जायो बिदिनो पारपोल कालारहां जोबोद समायना नुयो आरोना नोंथां। आरो बिबारखौथ' दा माने गोबां प्रडाक्ट बा बिदिनो क्रिम पारफिउम बायदि बानायनायफ्राव बाहायो कम्पानिफोरा माने बिबारजोंनो जाजोबसै दाथ' बिदिनो जों जोंनि मो मोदोम होनो थाखाय जेनेबा गाननाय जोमनायाव मोदोमनायनि थाखाय बिदिनो सेन सारनायफोर नाफाम सारनाय बायदि बा जोंनि मोखांफोराव फुननाय क्रिम बायदिसिना बेफोरखौ माने बा बबेबा बबेबा बांसिनखौनो बिबार। जोंबो बानायजोबो आरोना नोंथां आरो बिबारजोंहाय बिदिनो बायदिसि सिना माखासे मुवाफोरबो बानायजोबो जेरै इदि इदिनो देलायग्रा मुवा। ओ आस आ आखायाव फुनग्रा आलथा ना मा होनो हिनजावफोरनि। गोबां रोखोमनि मुवा बानायो आरो ना नोंथां बिबारजों। औ बिबाराहाय। फिसानिफ्राय लानानै मानलाग्रासिम गोबां मानलाग्रानिफ्राय लानानै बिफां जाजासि गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबार दं आरो। आंथ' नोंथां हाग्रानि बिबारफोरनि बाग गै इसेबां मिथिया खिन्थु माने आं न'फोरनिखौ एसे मिथियो आरो। दाथ' बिबार होनो। ब्ला फिथाइ सामथायाइ थायग्रा बिफांफोरावबो माने गासिबो बिबार बारजोबखायो थाइजौआनो। जा बा। बिदिनो गुबुन फिथाइ जाग्रा जेरै नारें खमला नारें जुमब्रायानो जा माने गासिबो। माने बिबार बायनानैसो फिथाइ थायजोबखायो थाइगिरानो जा थाइगिरनाबो बिबारा माने जोबोद। नायनो मोजां जायो आरो बे थाइगिर बिबारा जेब्ला सिरिगोन अब्ला फिथाइ महर लायो। बिदिनो माने बिबार जाखांनासो फिथाइ जाजोबखायो आरो नोंथां।
औ नोंथां होमबा बिजाब लिरनाया गोबाङानो आवगायबाय होमबाना।
औ नोंथां आवगायबाय नोंथाङा एसेफोर माबाफोर माने बिबारनि बागै मा बिबारखौ साबसिन मोनो बिनि बागै एसे खिथाहरनो हागोन नामा नोंथां?
आंथ' नोंथां बिबारखौ मोजां मोनो होनबा आङो गलाब बिबारखौ बांसिन मोजां मोनो आरो फदमफुल ओइ दैयाव थाग्रा फदमफुल बेखौ मोजां मोनो आरो मा होनो सान बिबारफोरखौ मोजां मोनो आरोना माने नायनायाव जोबोद समायना ना आरो मो दोमनायबो दं।
औ खोनादों नोंथां।
मोदोमनायबो दं आरो बेफोरखौ बेफोरखौ माने माने मा होनो ओइ सान बिबार ना सान बिबारखौ नोंथां। सान बिबारखौ सुबुं माने मानसिफोरा मानसिफोरा माने फोनायबो जायो आरोना माने माबा थाव बरननाय जायोना नोंथां। माबाजों थाव बर'ननाय जायो सान बिबारजों। सान बिबारजों थाव बर'न थाव बर'ननाय जायो नालाय बे सान बिबार सान बिबारखौ मान ने सुबुंफोरा फोनायबो जायो आरो ना ओमफाय नायनायावथ' जोबोद समायना नोंथां सान बिबारा आं बिबार नि बागै बाराबो मिथियाना नोंथां ओंखायनो नोंथां लिरनायाव नोंथाङाथ' बिजाब लिरदों होन्दों नालाय बिजाब लिरनायाव गोबाङानो मोजां जादों दे नोंथां।
बि-बिजाबनि मुंखौलाय मा दोननो सानदों नोंथां?
मारै?
बिजाबनि मुंखौ माबोरै मा दोननो सानदों नों
अ बिजाबनि मुंखौथ' आं साननायाव ओरै दोननो सानदों आरो नोंथां। माने मोदोमनाय बिबारनि माने मोदोमनाय आरो समायना बिबारनि बिदि मोनसे थाइपनि दोननो सानदों आरो। मोदोमनाय आरो समायना बिबारनि बिदि माबा मोनसे।
औ औ।
होमबा नोंथां दोनथ'नोसै ना?
औ औ नोंथां।
औ
दे होमब ना नोंथां?